हेलौ हेलौ
हेलौ खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों ओ दा जोङो रायज्लायनो लानाय सोमोन्दो मा अखानि बादै अ आं अखा होनोब्लाथ' दायो अखाया जोंनि बे दायो दै दैज्लां बोथोर बेयाव जोबोद गोनांथि होननानै आं सानो जेरै गोबां आबादारिफोर दं आबाद मावनायाव अखा नांगौ जायो अखा गैयाब्लानो आबादखौ मावनो हाया बेबायदि यो आरो अखा गैयाब्लानो जोंनि बे बे बिफां लाइफांफोराबो रानज्रबलांनो नागिर नागिरो अखाया जोबोद गोनांथि जोंनि थाखाय ओ दायो नोंथाङा माबाफोर बुं सानदों नामा
ओ आङो
रदै बुं ब्ला अखा अखाया माबोरैहाय सोमजियो आरो माबायदि जायो आरो बे माबायदि फैयो बेखौ आं एसे बेखेवथिना होनो
औ औ औ
अखाया अखाया ओ जेब्ला सान्दुंङा दुंखावो अब्ला अब्ला दै ओ लै थोनि दैनिफ्राय भाब जानानै फर जानानै बियो गोजौ बाहाय बिरलाङो थिग बिद लांनानै बियो जोमै जोमैनि महर लायो अब्ला आरो बे जोमैयानो ओ गलि आरो बियो अखा ओ दै महर लानानै बियो सिरियो जायखौनो अखा होननानै बुंनाय जायो जायो आ दा नैबे गोबां गोनांथि नोंथाङा बुंनां लांखाबाय ओ जोंनो माइ जोंनो माइ गायनाय बेलायाव नांगौ आरो अनेक खेथि बाथि खालामनायफ्राव नांगौ आरो दै अखा गैयाब्ला जों जोंहा बुहुमाव थांना थानाया
गोब्राब औ
अखाया अखायानो जोंनि थाखाय मेन जानानै दङ जोंनि आबाद थिलि औ मैगं थाइगं गायनाय आरो बायदि बायदि रोखोमनि खामानि मावनाय फ्रावहाय आरो जेब्ला दैयाहाय अखाया गोबां हुखा फैयो अब्ला दैया ओ दैया स्पिड जायोब्ला आरो दैनि फ्रायबो जोङो मोब्लिब गोहो खौ बानायनो हायो आरो बायदि बायदि आरो आरो बे अखाया गोबांसिन फैयोब्ला दैमाफोरा लोमोब्ला ओ बेवहाय गोबां रोखोमनि नाफोरखौबो जोङो नुनो मोनो जेरैहाय गुबन दाबसे से जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जेब्ला दैया बुखारलाङो अब्ला बेयावहाय नायाबो गुबुन दाबसेनि फाय गुबुन दाबसे जायगायावहाय थाङो आरो बेखौनो जेब्ला अखाया फैयो अब्ला बै समावहाय मानसिफोरा ओम
हेलौ हेलौ' हेलौ' हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
होनोब्ला फारसे फारसेथिं जोबोद गोनांथि आरो फारसेैनो थाङोब्ला बांसिन नांनायनिफ्राय बांसिन जुदि फैयोब्ला आरो बे जोंनि खहाबो खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ नोंथां बुंनाया नंगौ खोथाया दैयाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि होननानै बुंजायो अखा गैयाब्लानो रानस्राव जालाङो हाफोराबो आरो बेयाव आबाद मावनाया जोबोद गोब्राब जायो आरो बुंनो थां थाङोब्ला जोंनि बे दैखरफ्राबो अखा गैयाबाथाय रानलांनो हमो आरो रानलांब्ला बे जोंनि बे सोलिनाय जिबनाहाय दै गैयाब्ला जोबोद गोब्राब खस्थ' जानानै फैयो आरोना ओंखायनो आं सानो अखाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि अखा गैयाब्लानो दै गैयाब्लानो जोंनि बे थांनानै थानाय राहा लामा गैया होननानै आं सानो हेलौ हेलौ हेलौ